औ नोंथां।
खोना औ खोनादोंना नोंथां।
खोनादों नोंथां औ।
औ नोंथाङा माबाफोर खामानिफोर मावदों नामाथाय दा?
दायो जेबो खामानि मावाखै नोंथां उदांयैनो दं।
अब्ला बे आं रायज्लायनो सावरायनो हागोन नङा होनबा नोंथां।
हागोन नोंथां औ।
अब्ला जोङो ओ जोंनि जिहेथु आबाद मावनायावहाय
औ
गोनांथि जानाय बा जों आबाद मावनायाव बाहायनाय माखासे आइजें-आइलाफोरनि सायावनो एसे सावरायफिनोमोन नोंथां।
औ औ सावराय जायो।
आंङो नोंथां जिहेथु जों गामियारियाव थानाय बा गामि ओनसोलाव थानाय मानसिया बेदिनो जेनेबा जोंनि न'खरा ओमफाय मा मा बुस्थु आयजें आयलाफोर थायो। बा जोंनो आबाद मावनायाव मा मा आइजें आयलाफोर नांगौ। बेफोरो गोनांथि नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ।
जिथु आङो एसे फोरमाय ग्रोसै बा जोंनि न'खराव मा मा दङ। औ
औ
जिहेथु बिदि बुंनो थाङोबा जोंहा ओ सिगाङावनो थाग्रोबाय जोंना मोनसे न'खराव ओ
औ
आरो बेफोरबायदि जोंना ओ आबाद मावनायाव गोनांथि जानाय माखासे बे बुस्थुफोरखौ जोङो ओ बांसिनानो माखासे जोंना दं फांजों बानायनाय आरो माखासे जोंना औवाजों बानायनाय माने औवाजों आरो ओ दंफांजों बानायनायखौ जों आरो आं बांसिन नुबोनाय। औ नुदों आरो ना
औ
जिथु जोंना खदालाबो बिदिनो हमग्राखौ औवाजों बानायनाय
औ
जोंना जिहुथु जावग्रा बा फाथो जावग्राया जोंना
औ
खदालखौथ जों माने गोबां खामानियाव बाहायनांगौ बा नांथारगौ खदालखौ मोनसे न'खराव गामिनि मोनसे न'खराव नाथारगौ जायो जिखुनु खामानि मावा हा संनाय हाग्रा संनाय आलि दामनाय आलि खोनाय दुब्लिनि दै दानस्लायनाय बा बान्दो दैै सोनाय ओ जोंनो ओ न'खराव गोबोरखि गारननायफोरखौ बाहाय गोबां फिसा-फिसौ खामानियाव बेनो नैबे फिसाफ्राय लानानै गोबां जेरै खदाल गैयाब्ला माखासे खामानिया जायाबो बे सिखा खंखाय जिहेथु जोंना हाग्रा दानस्रांनो थाखाय गोनांथिि जाथारो जोंनि बारिया नै दा दैज्लां समावहाय गोबां हाग्राफोरजों बुंफबो नङा होमबा
औ
आरो बेबायदिनो टाइमि सिखांबाय आरो सिखाया थाबाय आरो हावाय जोंबा न बेहाय जायगायाव हास्नि हासिनायाबो जोंहा जों हुमग्राखौ औवानि बानायो आरो जिहेथु माबा बे ख' खर'फोरनि दंफां गो मानानै आरो बेे हग्रा ए ह खांद्रा बे निङनौवनि बे बे हासिखौ जोंनो जेब्ला जों म मानि मेसेंनि खेथि मावोबा मैगं थाइगंनि खेथि मावो अब्ला जोङो हालेवनानै जेब्ला जोंहा हायाहाय हाग्राफोर सायो बेफोरखौ जोङो हासुनिजों हनानै हाग्राफोरखौ सायाव लाबोनानै गारनानै साफा खालाम नङामोनदां
औ औ नोंथांनगौ
ओमफ्राय आरो बिदिनो थबाय जोंना रयना रयनायफोरखौथ' जोंनो नांथारगौ जिहेतु रयनायाबो जोंना माइ लामनायखौ जोंाव हनो थाखाय नांगौ जायो रयनाखौ आरो बेबायदिनो जोंङो जेब्ला खोथिया फोयो खोथिया फोनानै जोंना खोथिया थलियाव जेब्ला जों खोथिया फ फान जायो अब्ला जोङो बेखौ समान बानायनायाव पेरना जों बाहायनाय जायो आरो बेबायदिनो थाहैबाय जोंना गोनांथि जाथारनाय होनोब्ला ए सिगांनि समाव नांगोल नांगोलावबो दंफांनि बानायो जोङो आरो बिदिनो थाबाय मै मैखौबोथ' जों खोथिया फोनाय आरो बिदिनो बोरि बोरिनि हा एवनाय मैगं गायनो बेफोराव जों हा र गितु होनाय बा हा समान खालामनाय माने मैनि गोनांथि जायो आरो बेहा आं बुं आरो बिदिनो मैदाम गुस्थुफोर जङो औवानि बानायो आरो बेबायदिनो गोबां बुस्थुजोंनो आबाद गावनाय बा दगायफ मोनसे जानाय आबाद मावखौ गोनांथि जानाय माखासे हाथुरा जेरै जोंना मैगं गायनो थाखाय जेब्ला ओ मोसौजों जों नांगालजों एवो नफखि जथिलि जायो नङ बा जों बेफोरखौ देख्रुबनो थाखाय बा बेफोरखौ समान लानायनि थाखाय जों हाबथारा बेफोरखौ बाहायनाय जायो आरो बे हाथु्राखौबो ज औवानि आरो बारफांनि बा दंफांनि जिहेथु हाखर बर'फोर ओ जों बेखौहाय ओ दंफांनि बानायो आरो एखमबा गयजोंनो माबानि औ औवाजों बानायनाय जायो
औ
दा बेबायदिनो गोबां आइजें आयलाफोर थागो बा नोंथांमोनसेहाय बा नोंथांमोननि म बेफोरबायदिनो मा मा मैगंफोरखौ बाहायनाय जायो आरोखि न'खरफ्राव
औ दा जोंनि न'खराव बाहायनाय आइजें आयलानि सोमोन्दै नङा होमबा नोंथां
औ औ
औ दा जोंनि न'खराव बाहायनाय होनोब्ला नोंगौ नोंथां नोंथाङा जे बुंलांदों थारैनो जोंहा बयनिबो न'खरावनो थायो होननानै जों बुंनो हाखायो जेरै खदाल खासि सिखा खंखाइ रयना बेफोरनि अनगायैबो जोङो औवाजों हेबनाय बुंनो थाङोब्ला जोङो सान्द्रि संग्राय जेरैहाय जोङो ओ माइरं जावो बा जोङो माइरं सालिनायाव बाहायो जों सान्द्रि बेफोरो थाबाय जेरैहाय जोङो मैगं सुग्रा खादा जोङो बेबायदिनो बाहायो आरो नुदों थिग दङ बेबायदिनो दना
औ
आरो जोंहा मैगं लाग्रा खादा जेंगाय
औ
बेफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो औवाजों हेबनाय थिग आरो दंबावो बेफोरबायदिनो औवाजों हेबनाय जेखाइ खबाइ सेन जोंहा जेखाइ खबाइखौ जोंहा मा दैज्लां बोथोराव जेब्ला अखा हानानै जेब्ला जोङो बे समाव एसे नाफोराहाय देरहैयो बेयावहाय जों ना गुरनायफ्राव जोङो जेखाइ बाहायबाय ना लानो थाखाय जोङो खबायखौ लाबाय सेनफोरखौहाय जोङो बेफोरबायदिनो सानानै दोनो नङा होनोमबा जोङो जे मोनाबिलियाव सानानै जों फुङाव नायनो थाङो बा जोङो फुङाव सानानैबो बेलासियाव नायनो थाङो आरो थिग बेबायदिनो जोबोद मोजां मोजां ना मोननो हायो जों बेफोरजों दा जोंनियावहाय जोंनि ओनसोलावहाय नुबोनाय जे आइजें आइला औवानि होनना बुंनो थांब्ला न'खराव बाहायजानाय जे आं नाम मख'दों बेफोरनो थाबाय आरो बिनि अनगायै जोंहा बाथामजों बानायनाय होननानै बुङोब्ला जोंहा थाबाय ब्रेन्स देक्स टेबोल बेफोरबायदिनो आरो जोंहा बे ओंखाम संग्रायाव बाहायग्रा जे रेक बेफोरखौ बाहायो बाथामनि बानायनाय आरो बिदिनो उन्दुग्रा सौखि आरो जि दोनग्रा जे जिफोरा जेराव मेराव दोनलाबायबा बेयावबो बैयावबो दोनबा एसेल' जि जोमफोरानो न' गंसे लायो नङा होमबा बिनि थाखायनो औवा औवाजोंबो बानायो आरो बाथा बाथाम बा दंफांनिजों बानायो बेखौ होनो शिबबा दा बे शिब्बाया सिबबा एबा आलना दा बेवहाय जोङो जि फोरखौहाय मोजाङै ओ समायनायै जाबनानै दोननो हायो आरो। ओंखायनो जोङो बेफोर खौ बाहायनाय जायो। दा बेफोरनि अनगायैबो जोङो आरो जोंनियाव बाहायनाय आइजें आइला बा होनना बुंनो थाङोबा जोंहा नोंथां बुंलांखाबाय माखासे आबाद मावनायावबो जोङो बाहायो। बेे मैदांगुर औवानि बानायनाय आरो नांगोल हालौवनो थाखाय। नांगोलखौहाय जोङो फाल लगायो बे हा एवखुनो थाखाय। थिग बेबायदि बिदिनो आबाद मावनायफ्राव जोङो बेफोरखौ बाहायो नांगोल, जंगाल, मै बेफोर आरो। आरो बेनि अनगायै आइजें आयलायाव जोंहा नंगौ थारैनो गोदोनिफ्राय दा सि सोलिबोगासिनो बैफोर आइजें आयलाफोरा। नुनायाव जेरै जों मारा होनायाव जोङो बाहायो जेरै सान हु हुगेन होनना बुङो नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ
औ हुकेन आरो बे जेब्ला औ। माइ रोगानायावबो जोङो मा बाहायो जों बावखा।
बावखा।
औ थिग बेबायदिनो जों मारा औ न'नि औवाखौ। सैना बानायना लायो नोंथां नंगौ। आरो जोङो दंबावो औवानि सानदांगा होननाय नङा होमबा नोंथां। सान्द्रि महरनि बा बेहा गेसेङै हेबनाय। बेखौहाय जोङो जेब्ला मारा होयो अब्ला बै मारायाव बै जिगाबफोरा फिसा फिसा बाय हाबफ्लेनानै जोंहा माइ गुथि थांफायो बेजोंहाय थिग बेबायदिनो बेखौ जोंहा सालिनो थाखाय बे सान्दांगाखौ बाहायनाय जायो आरो। थिग बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि बाहायनायखौ नुबोदों बा जोंनि ओनसोलाव बाहायबोगासिनो दं आरो नोंथां।
बिदिनो जोंनि
औ
ओ जिहेथु नोंथांआ ओ जोंनि न'खराव थानाय माखासे आयजें आयलाफोरखौ बा गोनांथि बेफोरखौ फोरमायबाय नङा होनबा नोंथां।
औ औ
दा जोंना समाबो जाबाय नोंथां। जोङो दोनथ'सै नामा नोंथां ना?
औ जायो नोंथां दे औ दे।